हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथा औ खोनादों।
खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ दङ नोंथां।
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन। ओ नङा होनबा औ जोङो ओ बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावनायनि नामा?
थारैनो नोंथां।
औ होमबा बैसाग नि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै ओ जेरैहाय बैसा सागोआथ'
फोरनि देरसिन रंजाथाइफोरबो नङा होनबा? बैसागो फै ब्लानो जोंनि सेंग्रा सिख्लायानो जा गथ' गथायानो जा बा बोराय बुरैफोरानो जा गासैबो रंजाखाङो बयबो माने रंजायो। गोसो जायो रंजानो गोसो जायो आरोना
थारैनो।
आरो बे बोथोराव मिथिंगा बिखायाबो समायना महर लायो बिफां लाइफांफोराव गोरलै बिलाइ खिलियो ओ फोराव बिबार बारो दालायाव दाउफोर दाउ खवौ'फोर बानानै गोदै गारांजों मेथाइ खनफैयो नङा होनबा
औ नंगौ औ।
बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि बा ब ओ जोंनि बर' हारिनिल नङा गु बोन हा ओ गुबुनफोरनि ओ गुबुन माने सुबुं माहारिनि गोसोआनो मोनसे रंजाखांनाय। ओ जायो आरोना ओ जेरै औ। आरो बैसागु होनबाथाय बे बैसागु सोदोबाबो जेरैहाय बेजोंबो जोबोद ओ माने ओंथि गोनां सोदोबफोर दं। नङा होनबा? जेरैहाय। औ बैसागो बैसागो होनबानो जोङो बैसो एबा बोसोरनि आगो एबा आगोलखौ बुजायोनो बेखौ बैसागो होननानै बुङो होननानै बुङो आरोना औ आरो। बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बे बैसागुखौ। नङा होनबा औ ओमफ्राय ज' जानानै। समाज जेब्ला माने ज' जानानै स समाज दानानै जानो रोंदों बा जिउ खुंनो रोंदों। समनिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों बिथांमोना। आरो बे फोरबो बे फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों माने बर' हारिनि आसार खान्थि राव हारिमु दोहोरोम सिबिनाय ओमफ्राय मावनाय दांनाय संसार जानाय गासैबो सावगारिफोरानो बेवहाय बेरखांजोबो। नङा होनबा औ आरो। बर'फोराथ' आबाद मावनानै जाग्रा हारि नंगौना?
औ नोंगौ।
मोनाथ' ओ आबादखौनो गाहाय होननानै साननानै लायो। बा बिथांमोननि थाखाय। आबादानो गाहाय। बिनिखायनो ओ बिथांमोना माने आबाद मावनायनि। नि सिगां।
औ।
जेरेबा आबाद मावनाय बोथोराव माने बिनि सिगां बिथांमोना ओ मोसौ बा जिब जुनार मोसौजोंसो जोंना आबाद मावोमोन ना गोदो गोदाय। दानि मुगायावसो ट्रेक्टर बायदि फोरखौ जों हाल एवो। औ बेनिखायनो माने माने मोसौफोरखौ बेमार आजारनिफ्राय माने मोजां जानो थाखाय बा बेमार आजार जाहाथे जाया बिनि नि थाखाय इसोर नि सिगाङाव बिथांमोना ओ आर'ज गाबनानै लायोमोन।
औ थारैनो।
जेरैहाय बैसागो बोथोराव बिथांमोना मोसौ थुखैयोमोन। मोसौखौ थुखैनानै लायोमोन औ औ। बेबायदिनो आरो मोसौ थु थुखैला थुखैनो थाखाय बहाबा दंग' बा दैमा दैसायाव लांनानै मोसौखौ थुखैहैयोमोन। जाहाथे बियो ओ आबादफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावनो हायो जाहाथे जेबो बेमार आजार बिनि थाखाय आरो बेबायदिनो उम बैसाग दाननि से खालार खालि ओ जोंनि ओ बर' हारि। बिनि सुबुंफोरा माने बेयावहाय ओ बहाबा माने जेरैहाय बर'फोरा बाथौ गुदियाव आर'ज खालामहैनायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ थारैनो।
औ आरो बेबायदिनो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अनसायो आरो उन्दैफोरा गिदिर मान बावनायफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय नुनो मोनदों। आरो गोबां हाग्रानि गोबां हाग्रानि ओ मैगं मैगं थाइगंफोरखौबो खानानै लाबोनानै गोखा गोखै फोरखौ खानानै लाबो दिनखालि जानाय खौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माने बैसाग सागो बोथोराव माने माबायदि खोङो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन
थारैनो बैसागो होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा बर'फोरनि आंगो दोरोङारि बा रंजाथाव फोरबो नङा होनबा दा बे बैसागोआ जोंना आबादजों सोमोन्दो थानाय आरो होननानै बुङो थामिनबा मानो होननानै बुङोब्ला जे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय सुबुं हारि बा आबादानो जों सुबुं मा हारिनि थामहिनबा बर'फोरनि थांना थानायनि गाहाय राहा होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै बिदिनो गावसोरनि जिउखौ खुंबोदों आरो खुंबोनानै दिनैसिम बेबायदि थासारियाव सौफैनो हादों आरो दा बैसागुखौ जोंनि ओनसोलावहाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबायदि बिदिनो खुंनाय जायो जेरै बैसागु होननानै बुङो थ' जोंहा मोननै बाहागो थायो नंङा होमबा नोंथां मानसिबो सेथियावनो जाहैबाय मोसौ बैसागो आरो नैथियाव जाहैबाय मानसि बैसागो दा मोसौ बैस सागुखौनो जोङो गिबियावनो खुंनाय जायो मानो होनबा मो मोसौ बैसा मोसौआ जोंनो गोजाम बोसोराव थामिनबा दैज्लां बोथोराव जेरैबायदि गोबां खस्थ आबाद मावनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो बा जोंनि आबाद मावनायाव गाहाय जाहोग्रा फुंखायानो मोसौआनो होननानै बुंजायो दा बेनि थाखाय मोसौनियावबो बानाय मेंनाय सानाय थायो दा बै बानाय मेंनाय सानायखौ जोङो बे बैसागु थामहिनबा सैथ्र दाननि जोबथा सानावहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो थामहिनबा मोसौनि सानाय सुनाया जे खारथों आरो जोंहा जे बैसागो बायनाय लोगो लोगोनो दैज्लां बोथोरा मोन फैखायो थामहिनबा आबाद मावनायनि समा सफै खायो बेनि थाखाय जे मोसौआ मोजाङै मोजां फैगौ आबाद मावनो गोनां हाबायावबो जे मोजाङै बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय मोसौखौ जोङो थामहिनबा मोसौखौ गिबि सानाव फालिग्रोनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला मोस सौनो थुखैनो थाखाय गिबियावनो बा मोसौ अखा सान सानसे सिगांनो जोङो माखासे मुवाफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो जेरै लाव बा थाइखा बा फान्थाव बा गुबुन माखासे से बेसादफोर आरो ओनसोल लायो ओनसोल आदाला आलादा आलादा जायो दा बेफोरखौ अखानाय थामहिनबा सैथ थ्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो बेफोरखौ हाना लाखां फुङावनो थामहिनबा रावबो सिखारियावनो दुगै स्रां लोबस्राङै जे बेफोर मुवाफोरखौ जथायना लानाय खौ फिसा फिसा हानानै माला सुयो आरो सान्द्रि बा संग्रायाव लानानैहाय आ आरो बेजों लोगोसे जोंनो नांबावगोन जे मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो जेरै बाब्रेखब बा रायदों बिजौ बेबायदिनो माखासे दिगलथि लावथिफोरखौबो बाहायनाय जायो दिगलथि लावथियाथ जोंहा बर मोनसे फोथायनाय दङ जे दुमालु जायो ब्ला मोसौखौ बेलावथिजों बुनानै थामहिनबा बुज्राव बुज्राव खालामोब्ला बै मोसौनि दुमालुआ हामो होननानै फो फोथायो नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौ दा बेबायदिनो जोङो मोसौनि बैसागोखालि खायफानि नखराव सौराय थामहिनबा माइब्राखौ एवनाय जायो। दा बेखौ जोंनि ओनसोलावहाय माइब्रा ना खौ सौराय होननानै बुङो आरो। गोरानै एवनायखौ दा बेबायदि एवहोनानै मोस खौनो गिबियावनो जाहोग्रोयो। जाहोखांनायनि उनावहाय बेनो बेखौ थुखैनो लाङो आरो। दा बेनि उनावहाय बिनि सिगांनो माखासे बिनि आथिं बा खर बेफोरावहाय थाव फुनग्रोयो दा थाव फुनखांनायनि उनाव मोदोमफोराव जेरै साराय बा थौनि हांगारफोरखौ हखनानै थाव गोथां ज जों लगायनानै फुना होयो आरो फाख्रा सिख्रा थिग बेबायदिनो मोसौ खु दैमा बा दैसाबो बा फुख्रिफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो आरो ओइदिनखालि मोसौखौहाय हगारनानै दोननाय जायो आरो माला गानहोनानै। दा ओइदिनखालि बेखौ खानानै दोननाय जाया। दा मोसौ बैसागुआथ बेबायदिनो फालिनाय जायो जोंनि ओनसोलाव दा बेनि अनगायै मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला मानसि बैसागोआ जाहैबाय बैसागनि सेथि साननिफ्राय जायो। थामहिनबा बे सानावहाय खायफा खायफा मोसायो बा खायफा खायफा मोसाया आरो गिबियावनो फुङाव सिखारग्रोनानै जोङो जाय सुबुङा मा धोरोमजों सोमोन्दो दं बै आनान गसायनि मुंखौ दुगैस्रां लोबस ज्रां लाग्रोयो आरो लाखांनायनि उन उनाव दा नखरनि गासैबो गेदेर उन्दै जयै जेरै गेदेरा उन्दैनो बोर होयो आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लाग्रोयो आरो। दा बेबायदिनो लाखांनायनि उनाव गामिनि माखासे सोमोन्दो जानाय बा माखासे गिदिरफोरखौ लामाफोराव लोगो मोनोब्ला खुलुमनाय जायो आरो। दा बेनि अनगायैबो जाथि खुरमानि नफोराव थांनाय जायो आरो बेनि अनगायै गुबुनफोराबो थामहिनबा नखरनि बाय बाहागिफोर फैनानै मान सनमान लालायो आरो थिग बेबायदिनो औ खाय फाया मान सनमान लाखांलायनायनि उनावहाय मोसानोबो थाङो बा खायफाया मोसाया आरो इदिन खालि से थारिगावहाय। दा बेबायदिनो बे सानावहाय बेदरफोरजों गोखा गोखै जानाय जायो। दा बेनि उनाव हाय अखानायै थामहिनबा बैसागुनि नैथि सानावहाय गर गथ' गथाय बा सेंग्रा सि ख्ला बोराय बुरि गासैबो गथ'आ गथ' बा सिख्लाफोरा सिख्ला बा बोराय बुरैया बा बिहामजोआ बिहामजो बेबायदिनो आलादा आलादाबो मोसायो औ बा
जोङो दिनै बै सागोनि सोमोन्दै जेनेबा मि थिबाय नोंथाङानो बुं नोंथाङाबो बुंबाय नोंथांनि ओनसोलाव जा माबायदि बैसागो फालियो सोमोन्दै आरो दानि मुगायावथ' सायनासालियावसो बांसिन बा स्टेज प्रग्राम खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ थारैनो नंगौ।
होमबा दिनैनि सावरायनायखौ जों एसां खिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ थारैनो नों थां औ औ नंगौ दे गोजोन्थों।